हेल नोंथां।
औ नोंथां बुं लाय।
अ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
अ नोंथां नै दंलाबायो गरमथारना ओरैनो जिरलाबायनानै गोदाव सोराव।
अ सान्दुंङा गोसाथार नामा नोंथां?
औ माने बोथोरा दासान्दि बिराद गरम माने।
औ औ माने नों मा दायो? ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा?
ओंखामा जाखांबायमोन नोंथां।
अ
थारमाने आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने नोंथांजों आङो। नोंथांनाबो सम दंखायोबा, नोंथां माने आङो मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालाम जादोंमोन आरो नोंथां।
अ नोंथां दे बुंलाय मा आमदामोन बे समाथ गोबां दं आंनाव जेनेबा दाासान्दिथ जेबो खामानि गैथखाया। दाबोथ जेबो खामानि मावखायाखै गरमनि। थाखायनो नोंथाङा बुंलाय मा आयदामोन बेयो?
जेनेब्ला आयदायानो जाहैबाय जोंहा। जोंनि ओनसोलफोरनिनो माने हाथाय बाजारफोरनि बागैसो एसे रायज्लायनानै कल खालाम खालामदोंमोन आं नोंथां।
अ आदसा बेथ' जोबोद मोजां आयदा नङाा नोंथां जा
औ औ औ। बिदिब्ला नोंथां दे नोंथांनि ओनसोलफोराव हाथाय बाजारा माबायदि जायो नोंथाङा हाथाय बाजारफोरखौ माबायदि नुनो मोनो। नाय जायो नोंथांनि नोंथांनि रावजोंनो जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथां?
अ नोंथां बुंनो हागोन नोंथां जेनेबा जोंनि ओनसोलावथ' गासिबो रो मानानि गोबां रोखोमनि हादाइ जायो जों बुंनो थाङोब्ला जेनेबा स समबार हाथथाय मंगलबार फ्राय माने गासिबो माबायावनो बारायावनो जेनेबा हाथाय जानाय आरो जेनेबा नोंथां।
औ औ।
जेनेबा जों गिबियाव बुंनो हायोदि जों हाथायाव थाङोब्ला जेनेबा हाथायाव थांनायनि जाहोनानो जाबाय जों जे मानसि नांगौ ज नांगौ जानाय समाव थाङो हाथायाव जेनेबा जोङो जोंनि जानाय लोंनायफ्रा जेनेबा मैगं थाइगं जों न'आव ओ गैयाब्ला एबा नांगौ जाब्ला जोब्बायब्ला जों जेनेबा हाथायाव थांनानै एबा सेन्टारफ्राव थांनानै जबा हाथायावनो थांनानै लाय नाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ नोंथां जेनेबा आरो जोंनि जोंनि जेनेबा गाननाय जोमनाय एबा द्रेस एबा माखासे न'नि बुस्थु जद नांगौ जानाय बायदि रोखोमनि जेनेबा न'आव गोनां जानायफोरखौनो जों हाथायफोराव थांनानै लायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ दा जों जेनेबा जोङो हाथायावथ' मा बुंनो जेनेबा हाथायावथ' गोबां रोखोमनि माल मोननाय जायो। जों मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गांना जोमनायनिफ्राय लानानै गेलेग्रा मुवाफोरनिफ्राय लानानै बिबार बायदिसिना गोबां रोखोमनि माल मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां। जेबा जोङो जोंनि ओनसोलावथ' जेनेबा जों समबारथाय औ बांसिन थांनाय जायो। नोंथां जेनेबा जोङो सप्तासेयाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों हाथायाव थांनानै लायनाय जायगायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
जेनेबा आंथ हाथायाव बांसिन अमा बेदर लायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जेनबा जोङो हाथायाव जों जोंनियावथ' जों बांराय रोखोमनि माल बेसादफोर नुनो मोना मानो होनो। जोंनि हाथाया एसे फिसा जायो आरोना नोंथां। ओरैनोथ' जों खाथि खा जों जेनेबा माखासे बारायाव जेनेबा हाथायाथ' गिदिर गिदिर जायो नाथाय गोजान जायो आरो नाथां बेखौ जेनेबा थांनो थाखाय जोंनाव एसे उसुबिदा जायो बेनिखायनो जों माखासे हाथायाव जोङो थांनाय जाया आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
समबार आथायावनो थांनाय जायो मानो होनब्ला बे समबार आाथा जोंनि खाथियावनो जायो आरो नङा नोंथां। जेना जों जोंनि हाथायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो मैगंफोर मोनो जेनेबा ओरैनो मैगंखौलाय माखासे मोनबाय थानाय मैगंखौ जों मोननो नागिरो आरो ना माखासे गोदान गोदान मैगंबो जोंनि हाथायाव लाबोनाय जाया मानो होनबा अब्ला मानो होनोब्लाथ नङा जेनेबा जोङो बुंनो थाङोब्ला आलु आलुखौथ जों मोनखायो नङा होमबा नोंथां आलु दालि सामब्राम सामब्राम गुफुर फान्थाव बिलाथि बानलु बायदि रोखोमनि जेनेबा मैगंफोरखौ मोननाय जायो बायदिनो जों। सम सम बोथोर लानानै बोथोर जों माखासे मैगंफोरखौबो मोननाय जायो जेनेबा जों बुंनो हायोब्ला ओ जोगोनार खुमब्रा सबाय बिमा, मानामुनि, मान्दे, एल आइसि ओ भिन्दि बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ जों बोथोर लानानै मोननाय जायो आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला बेफोर मैगंफोरखौ जों बोथोर लानानै मोनखायो नङामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
माने जों माखासे जेनेबा जों बार मास होनना बुङोब्ला जों माखासे आलुफोरखौ मोननाय जायो। आरो जं बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जों गुबुन जायगानिफ्रायबो लाबोनाय जाया आरा नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो गायनाय जायो जेनेबा जोंनि ओनसोलनिखौनो जों मोननाय जायो आरो जानाय आरो गुबुन ओनसोलनिफ्राय बांसिन लाबोनाय जायो आरो नोंथां बेफोरबायदि फोरखौ ओरैनो जोंङ माखासे मैगंफोरखौ जेनेबा मैगं गोथांफोरखौ जों जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रानो फाननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ
औ दा आरो जोङो बुंबावनो बिदि जों गाननाय जोमनाय जेनेबा गाननाय जोमनायाथ जों बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनायखौ मोननाय जायो नाङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
औ जोङो गिबियावनो जेनेबा लंफेन गस्ल लानिफ्राय लानानै दखना गामसा बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनायखौनो मोननाय जायो जों हााथथाययाव
औ औ नोंथां नंगौ
औ नोंथां जेनेबा जोङो गोबावजों खनसे गस्ला लंफाय लायनाय जायो आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला गस्ल लंपेन्टखौ जोङो बायनो दानोथ जोंनि आखायावथ रां एबा फैसा थानांगौ जायो नङाम मोनदां औ माने जायनाव जायनि न'खराव जेनेबा फैसाया नांगौनि बारा दं बेफोरबायदि बेफोरबायदि माखासे मानसिफोरा जों नुनो मोनो जेनेबा गोबां द्रेस एबा गस्लााफोर लायनानै जेनबा जोङो जोंनि बेथ बांद्राय एसेबां नांगौखिनि रां गैया बेनि थाखायायनो जोङो गोबावजों खनसे हाथायाव गस्थ लंफबाय लायनाय जायो आरोोना नोंथां।
गबावनो थांनांगौ
औ दा आरो जों बुंबावनो हायोदि जोंनि जेनेबा डक्टरफोरबो दङ जेनेबा माखासे फार्मासि जेनेबा मुलिफोर मोनग्राफोरबो दङ जों जाय मुलिफोर जेनेबा ओ मैगं अ जेनेबा जोङो लोमजानाय गुजुनाय गगा मोननाय एबा उदै सानाय खर सानाय आथिं सानाय ओ आखाय सानाय बायदि रोखोमनि मुलि मोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ मोनो नोंथां औ
आरो जों बुंबावनो हा जोंथ' जेनेबा दैज्लां बोथोराव माखासे आबाद मावो जेनेबा जोङो माइ गायो एबा मैगं मैगं-थाइगं गायो नङा होमबा मोनोंथां बोथोर लानानै बोथोर थ' जों मैगं गायो न' न'आवनो माखासे मैगंखौ गायनाय जायो आरो ना बेयाव जों जेनेबा मैगङाव जेनेबा जाहाथे जेनेबा एम्फौ-एनलाफोरा जाया एबा बा जोंनि मैगंफोरखौ एम्फौफोर जाया बेनिखायनो जों जेनेबा ताम एबा जोंनि मैगङा मोजां जायो बेनिखायनो जोंङो हाथायावनो जोङो जेनेबा माखासे मुलिफोर एबा मैगंनि मुलि होनाय जायो जेनेबा बेफोर खौ जोङो लायनो थाखाय जों हाथाव थांनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे जोंनि माबा मैगंफोरा एबा आबादफ्रा मोजाङै जायो। आरो जों बे आबादखौ ओ गायनोनो एबा खिलिहोनो ने जेनेबा जोङो हाथायाव थांनानैनो जों बेगर लायनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां आरो आरो नोंथां आं बुंबावनो हायो बिदि जेनेबा हाथाइयावथ' ओ गोबां रोखोमनि मानसिफोर फैयो जेनेबा जों गासिबोथ' फैयो जेनेबा जोङो हाथाइयाव जों बुंनो थाङोब्ला ओ फानग्रा आरो बायग्रा बायदि रोखोमनि औ मानसिफोर फैनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां दायो जेनेबा नोंथाङा आंनो
औ जेनेबा हाथाइ बाजारनि बागै गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ
दायो माने आंबो जोंनि ओनसोलफोरनि हाथाइ बाजारफोरखौ माने एसे फोरमायनोसै नोंथां
औ नोंथां बुं दे नों
जेनेबा जों हाथाइ बाजार होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि जेनेब्ला न'खराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौनो जों लायनो थाङो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ
जों लायनोल' थाङा जेनेबा जों जोंनि न'खराव माबा मोनसे आबाद मावनानै गायनाय मुवा बेसादफोर जेरै मैगं थाइगं होन बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ जानायफोर होन बायदिफोरखौ माने जोङो हाथाइ बाजाराव फानहैनो हायो आरो नोंथां आरो जों गुबुन फोरनिफ्राइ जों बायनानैबो लाबोनो हायो आरो हाथाइ बाजारा जोंनि बेथ' गोबां जेनेब्ला दाब दाब जायगायाव बाराय लायै बारायै जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
माने जोंनि खैथ' आं बुंगोन जेनेबा जोंनि ओनसोलावथ' जेनेब्ला जोंहाबो ओ समबार हाथाइ दङ बेयावनो जों माने थांनाय जायो आरो माने बायदि रोखोमनि फारसेनिफ्राय लानानै नोंथांनो मा नांगौ बेफोरखौ जों बे हाथाय बाजाराव मोनजोबनाय जायो आरो
औ आरो नोंथां जेनेबा खोनादोंथां जेनेबा जोङो जोंनि ओनसोलावथ' जों माखासे मैगंफोरखौ जोंथ' जों हाग्रायाव मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां जों बुंनो थाङोब्ला जेनेबा दिंखि दिखाया थास' बिबार थास' आइथिं थास' बिसं मानाामुनि मान्दे इलाइसि बेफोरबायदि सिब्रु बेफोरबायदि मैगंखौ जोंथ' जों हाग्रायाव मोननाय जायो मानो होनब्ला जों बेफोर माने अह बेफोरबायदि मैगंखौ जों गायलायलायनाय आरोना नोंथां माने हारसार सिंनो रज'यो आरो ना नोथां माने जों बेफोरबायदि मैगंखौनो जोङो खानानै एबा जेनेबा खाना लानानै थांनानै आरोना जों हाथायाव फाननो हायो। लाजियालासिनो जोङो जाय मानसिया फानो जेनेबा ओ बे जोङो जेनेबा नांगौखिनि जेनेबा गोनांथि जानाय रांखौ मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां जेनेबा जों बे रांजोंनो जों जेनेबा जोंनि नांगौ जानायफोरखौ जों सुफुंना लानो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
औ जेनेबा जोङो जों बे मैगंखौथ' जोङो फाननो थाखाय जोंङो गुबुननिफ्राय लानांगौ गोनांथि गैया, जेनेबा जोंथ' खौ हाग्रानिफ्राय मोननाय जाखायो। जेनेबा जों बे मैगंखौ लानो थाखाय जों जेनेबा गिबियाव जेनेबा जों रां बाहायग्रोना एबा रां खरसा खालामग्रोनाङो नङा होनबा नोंथां जेनेबा जोङो बेखौ मोननो थाखायथ' जोङो ओरैनो इजियावनो मोनो। जेनेबा बारा खस्थ' खालामनाङा बे मैगं खौनो जों फानोब्ला जेनबा जों मा खासे नांगौखिनि रांखौ मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां? जों जाय जों जेनेबा जोंनि न' न'खराव गोनांथि जानाय एबा बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद खम बायना लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। दायो नोंथां बुंनाय बाथ्रा याथ' सैथो आंबो एसे बुंबाव ने जेनेबा जोंहा हाथाय बाजारा माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो। जों माने बेफोरावनो गोजान गोजान टाउन- सहरफोराव थांनाङा लासे जोङो बेफोरावनो जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर खौ जों मोनजोबनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां जेनेबा नोंथां समाबोथ' जाबाय नङा होनबा नोंथां?
जाबाय औ नोंथां। जेनेबा नोंथांजों आंबो हाथाय बाजारनि बागै औ नोंथांजों आं माने हाथाय बाजारफोरनि बागै रायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंथां?
औ आंबो मोजाङानो मोनदों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबोथ' जाबाय नालाय फन खौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ दे नेम दे होनबा ना नोंथां औ दे